नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादों ना? खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां माबोरै दं नोंथाङा?
आं दायो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नों आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांनो आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय। नोंथांजोंहाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजोंहाय आं दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन सावरायनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां। नोंथाङा औ नोंथाङा दासान्दि आथिखालाव जोंनि मा मा खाथि खालानि नङाब्लाबो गोजाननि मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
नोंथां आङोनो जोंनि क'क्राझार नोंथां जोंनि बड'लेण्डनि हायुङारारि पार्क थामहिनबा हादरजों बेंख'जानाय पार्क मानास पार्कआव बे आरो जोंनि
औ
औ
औ औ
औ औ औ नोंथां
नोंथाङा बैफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायफेरनो मोनबाय नामा? बुंनायसै नोंथां।
औ नोंथां
बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबाय फेरनो मोनबावाखै नामा?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां अ खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना? हेल नोंथां औ नोंथां नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम नामा औ नोंथां बुंनोसै नोंथां नोंथाङा आंनि रावखौ खोनायाखै नामा औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनायाखै नोंथां।
नोंथाङा नोंथाङा जे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दावबायनायनि औ नोंथां नोंथाङा जे एसे सिगाङाव बुंलांनाय जिखिनि दावबायनाय जायगा बैफोरनि मोनसेनिब्लाबो हाथाराब्लाबो सुंदुयै एसे फोरमायना होलांनो हागोनना नोंथाङा
अ नोंथां जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय थामिनब्ला जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मानास हायुंङरि पार्कआ बुहुमनि बार्क बेयावनो बुहुमनि मादावनो जोंना जि जुनारनि एबा हाग्रा बेंखन्थाइ होननानै मुंदांखा आरो नों
औ ' औ नोंथां
बेयाव जोङो
औ
लेवपारद आरो मोसा मुफुर बेफोरनि थाखाय मुंदांखा होननानै मिथियो आरो फैनाय सुकि पिकनिक स्पटआव पिकनिक स्पटआ जोंनिया ओनसोलनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा होननानै मिथियो बेवहाय बेवहाय फटकजों लोगोसे जोङो गोबां रंजानाय गोसोनि रंजानाय लानो हायो आरो नोंथां आरो
औ हायो नोंथां।
जाय जोंनि नुसुंसे हादर भुटान हादराव जोङो दावबायनानै गावनि गोसोखौ - गोजोनो हायो आरो नोंथां लोगोसेनो ब्रिजिल्लायाव थानाय पिकनिक स्पट थाङहिबा अखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरब खन्द'आव थांनानै जोङो नुसुंथियारि हादराव दावबायनो आरो जोंनि गोसोखौ गोजोननाय होनो लोगोसेनो लावखार ओंखाम जानो हायो आरो नोंथां।